औ।
नोंथाङा ओरैनो दं नामा?
औ ओरैनो दं नोंथां।
औ नोंथांजों माने माखासे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो जुदि नोंथाङा दान्दिसे ओरैनो सम होनो हायोबा।
औ हागोन नोंथां।
माने दानि जुगाव जोंहा गोबां माने बिदिनो ओ जेंना फैगासिनो ओ मा होनो जेरै आबहावा गुबुंनाय बिनि सायाव माने रायलायनो सानदोंमोन आं नोंथांनि सायाव नोंथाङा मा सानो आबहावा गुबुंनायनि फारसे?
ओ आबहावा गुबुंलेयाथ' माने जोंनि सुबुं जिउ एबा जिब जुनार माने जिउ गोनां बेसाद एबा जि जिउ गोनां जिब जुनार एबा सुबुं माहारिनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो आबहावा गुबुंलेया गोदोनि दिनावथ' जों जोंहा आबहावाय माने गोदोनि दिनावहाय आबहावाया माने जोंनि थाखाय गोबां माने गेबें बार माने जेबो ओ ओ
माने कलकारखानानि मैला गैयै बार माने अर्गेनिक बारखौ जों गोदो मोननो हायो नाथाय दाबो मोनो आरो बेफोरखौ माने जोंङो आबहावाखौ ओ गुबुंलेनिफ्राय जोंङो मोजाङै दिदोमै ओ आबहावाखौ मोजां मिथिंगाखौ मोजां सा हाफा लाखिनाया जोंनि सुबुं माहारिनिनो मोनसे खामानि ओ गोदो गोदायथ' जोंहा आबहावाया माने गोदो गोदायहाय आबै आबौमोननि समाव माने गोबां मिथिंगाजों बुंफबनायमोन जोंनि जायगायाहाय जायनि जाहोनावहाय ओ जोङो गोगो आ हावाखौ मोननो हायोमोन आरो नाथाय गोदोहाय बेफोरबायदि माने जोंङो गुबुन जायगानिफ्रायसो फैनाय नालाय बर'फ्रा ज जोंङो मिथिंगाखौ मोजां मोननानै जोंनि आबै आबौमोना हाजो गुदि गुदि माने था हैैदोंमोन माने मिथिंगायाव होनोबाथ' जोंहा गो गो बार गोग्गो आबहावा बेफोरनो जोंनि थाखाय मोनसे माने बेफोरखौ मोजां मोनोमोन आरो गोदो आबै आबौमोना ओमफफ्राय दाथ' जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा ओ मि थिंगाया मिथिंगानि दंफां लाइफांफ्राबो खमायलांनो हमबाय जायनि जाहोनाव जोंहा दा ओ नि बिदुं बा गरमाहाय बांद्राय जानानै जोंनि सुबुं ओ समाज बा सु सुबुं जिउआवहाय माने गोबां गरमनि जेंनाखौ जों नुनो मोनदों। गोदो गोदायहाय गोबां बिफां लाइफां थानायनि जाहोनाव जोङो बेफोरबायदि बां मफ्राय गरम सान्दुंनि बिदुंखौ मोननो हायामोन। जोंङो गोदो बिफां सिङावहाय थानानैनो सम बारहोनो हायोमोन आरो जों गोदो। गोदोनि समाव समावथ' गोबां न' बेफोरबायदि माने गैयामोन जाहैदों जायनि जाहोनाव। जों बिफां सिङांवनो थानो गोनां जायोमोन नाथाय दानि बेलायावहाय। आं नुनो मोनदों जे दानि बेलायाव सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे थावन। सहर जानायनि जाहोनावहाय माने जोंङो। आरो जों जोंनि यावहाय। सुबुं अनजिमा बांनाय न' बां बांनायजों लोगोसे माने जायगा थोयैनि जाहोनावहाय। माने दंफां लाइफांफोरखौ माने दानफायनानै। खम जाहैबाय आरो दानि मुगायाव आरो गुबुंले। गुबुंलेया बेफोरनो जे जोंङो। कलकारखानाफोरनिफ्राय गाज्रि गेस गाज्रि मैला दै बेफोरबायदि हगारनायनि जाहोनाव। माने जोंनि आबहावाया गुबुंले जानो हमदों आरो लोगोसे जोंङो प्लास्टिक। बेफोरबायदिखौ जोंङो अ लामा सामा माने मिथिंगायाव गारोबाथ' जोंहा। अ माने मिथिंगाया माने खहा जायो आरो लोगोसे। जोङो बेफोरखौ सावोब्लाबो। सावोबबो माने बेफोरनि गेस जोंनि मिथिंगायावहाय। गोबां गुबुंले गुबुंले आबहावा गोसार होदों आरो। आरो जोङो दाथ' आबहावा। आबाहावा गुबुंले होननायाथ' बांसिनानो टाउन ओनसोलावहाय माने बांसिन गुब गुबुंलेखौ नु मोनदों जों जेब्ला टाउन। ओनसोलाव थांङो अब्ला माने गोबां गरम माने मोजां अक्सिजेन मोनै। बेफोराव जोंङो माने गोबां गरमजों जेंना जेंसि जानो गोनां जायो आरो माने थानोनो हाखाया सान्दुं गोसायावहाय बिनिफ्राय जों दा गामि एरियायाव थायोब्ला माने जोंहा। दंफां लाइफां थानायनि जाहोनाव जोंङो मोजां अक्सिजेन मोननो हायो। आरो जों बेफोरबायदि मोजां। अक्सिजेन मोनोब्ला जोङो दंफां लाइफांखौ दानफायालासिनो मोजाङै लाखिनो। आरो जोङो लोगोसे दंफां लाइफांखौ गायनांगोन। बिफां-लाइफां गायोबा। जों ओरैनो गायनानै दोनबा जानाय नङा बेखौ जोङो जिब जुनारनिफ्राय रैखाथि लाखिनो थाखाय। बेराफोर दुमनानै दोननांगोन अब्लासो माने जोंनि आबहावाया आबहावाया। गोगोमै हागोन आरो लोगोसे प्लासटिक बायदिसिना। बेफोरबायदि गारनायखौ जोङो होबथानांगोन आरो। मेनलि बुंनो थाङोबा आबहावाखौ जोङो मोजाङै लाखिनाया जों सुबुं। सुबुं समाजनि बा सुबुं माहारिनिनो मोनसे। खामानि जायखौ जोङो। जों साफा खालामबासो आबहावा मोनगोन आरो जोङो जोंनो लेथ्रा खालामब्ला माने जोंनि सायाव। खहा खहाखौ नुनो मोनगोन आरो। अब्ला नोंथाङा आबहावा गुबुंलेनि सायावहाय नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा।
उ आबहावा बुंब्लाथ' जों सोरगिदिं जोंनि मेगनजों नुनाय जेसेबां मानि मुवा बेसाद दङ। जिब जुनार मानसि दुमसि बिफां लाइफां बेखौनो बुङोना। आरो आबहावानि सम्पद। होनोब्ला जेरै बार दै हा बेखौ बेफोरखौनो बेफोरखौनो बुङो आबहावा। दा बेफोरखौ बुंनायखौनो बेफोर गोब्रोङानो जों बुङो आबहावा गेब्रेनाय। माने जोङो जेनेबा हमना ला। बार गेब्रेंनायावबो जे बोरै जायो होमबा। बार माखासे कलकारखानाफोरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाय हाग्रा सावनाय। बेफोरबायदिनिफ्राय माने आबहावा बार गुबुंनाय जायो दा दै। हा गुबुंनाया बुङोब्ला जों मेनलि हमना ला जेरै जोंङो हायाव मा मा खालामो आबाद मावनायाव जोङो ओ आबादनि थाखाय माखासे रासायनारि हास सार मुलिफोर बाहायोना मुलिफोर बाहायो। थ' बे मुलिफोरखौ बाहायनायाव फिसायावबो हाया गेब्रेङो। आरो हायाव प्लास्टिक गारनाय मुवा बेसाद लेथ्रा मुवा बेसाद गारनाय प्लास्टिक इदिनो लहा लहि बायदिसिना सेवै हाजों सेवफालाङि मुवा गारबानो हाया गारजि जायो।
औ।
उम सब बेखायनो बेबो आरो दै गुबुंनाय बुङोब्ला दैयाव जों मा खालामो बांसिन दैयाव जेनेबा हमना ला दैयावबो मुवा बेसाद गारनाय बिदिनो प्लास्टिक लहा बे बायदिसिना नाङै बुस्थु सेव हाजों सेवफायो दैजों सेवफायो बेफोरखौ गारनायानो दैखौ गुबुंले खालामो थ' बेफोरखौ जों मानसि माहारि मानसिया मानो खालामो? हा गुबुंनाय दै बुंनायखौ जों मानसियानो खालामो। स' बेखौ नायनानै जों माखासे जों जोंनि हाबा मावनायखौ जों होबथानांगोन। जेरै हा दैयाव ओ दैयाव मु लेथ्रा मुवा बेसाद गारनाय हायाव लेथ्रा मुवा बेसाद गारनाय बा रासायनिक हासार बाहायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो ओ माने खम खालामनांगोन। स' बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो उम। खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
उम जेरै आबहावा गेब्रेनायखौ जों होबथानो थाखाय जेरै बार बार माबाखौ होब थानो थाखाय ओ बार गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जोङो ओ माखासे कलकाना कलका ओ जेनेबा इन्डास्ट्रिफोरखौ जोङो एसे इन्डास्ट्रिफोर खाथियाव जोङो बिफां लाइफां गोबां गायनांगोन माने बिफां लाइफां गायनांगोन। बिफां-लाइफां दानफायनो मोननाय नङा आरो जोंनो माखासे दा गोदोनि जुगावथ' जेनेबा उम ओइ हाजोआव जेनेबा हाग्रा सिफायनानै न' बां लुयोमोन दाबो लुगासिनो स' बेफोरखौ जों खम खालामनांगोन आरोना।
औ
बेखौ माबाबानो जों माने जे बेसेबां हायो हागौ माने मानसि मानसियानो खालामदों नालाय। मानसियानो फोसाबनो नाजानांगोन आरो आबहावाखौ। स बेफोर गोबां माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो नाजानांगोन आरोना। नोंथाङा ससे बुंनो हाबावगोन नामा दैबाना आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव?
ओ नोंथाङानो बुंबाय जे आबहावा गेब्रेंनाया ओ जों जों गावनो आबहावाखौहाय ओ सै रैखाथि लाखियोबा जोंनिनो खामान नि आरो ओ जों गु गावनो गुबुंले खालामोब्ला जों जोंनिनो ख'हा। नोंगौ ओ आबहावाखौथ' जों गावनो रैखाथि लाखिनांगौ। अब्लाबो आं नुनो मोनो जे गोदोनिफ्राय दानि आबहावा यावहाय माने गोबां ओ गुबुंले बो नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव गोबां कम्पानि काल कर खाना‌ बा बा बा बांनायनि जाहोनावहाय नाथाय दाबो जोङो बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोंआ गोबां राहा दं। ओ जोङो बेफोरबायदि जायगायाव थायालासिनो जों गामि ओनसोलावहाय थायोब्लाथाय बांसिन ओ आबहाव बा गोगोखौ मोननो हायो आरो आरो आङो
जे जोंनि आसामाव आसामनिख्रुइ माने गुबुन जायगा ओ मेघालया उरुणाचल शिलं बेफोरबायदि जायगायावहाय माने आबहावा गोग्गोखौ मोननो हानायखौ आं नुहुरो मानो होनोबा बेफोरावहाय गोबां मिथिंगाजों बुंफबनाय हाजो हायेन अर्गेनिक फ्रेस आरो बे फोरनि जायगाफोरनि ओ मैगं-थाइगंआ अर्गेनिक फ्रेस माने ओ बिदि नङा जे जोंनि आ सामा जे आबहावाजों आबहावा गुबुंले अब्लाबो माने जोंनि आसामनिख्रुइ बैफोरबायदि जायगायावहाय माने बांसिन गोग्गो बारहावाफोरखौहाय नुनो मोनो आरो
औ ओम
जोंनियावथ' दा गोबां हाजोफोर गैया आरो जोंनियाव गोबां न' जाब जाब जानायनि जाहोनाव दखान होरि ओ हाथाइ बाजार बेफोरनि मैला गारजि दै गारजि जानाय-लोंनाय गारनायनि जाहोनावहाय थाम्फै एम्फौ एनला बानाय माने बैफोरावहाय माने जोंनि आबहावायाबो गोबां गुबुंले जादों आरो गुबुन जायगायावहाय बैफोरबायदि बथल, प्लासटिक बेफोरबादि माने गारनायखौ जों नुनो मोना आरो ओ बेवहाय माने दास्टबिन ओ दोनग्रा बुस्थु बेफोरबायदि दोनग्रा जायगा दं माने जों जोंनियावथ' बेफोरबायदि गैया जेराव मेरावनो ओ बथल प्लास्टिक बेफोरबायदि गारनायनि जाहोन हाय माने जोंनि आबहावाया बांसिन गुबुंले जादों आरो लोगोसे आरो ओ ओ गारि मथर खारनायनि बेफोरनि उखुन्दै बेफोरबायदियावबो माने हावा गुबुंलेखौ जों नुनो मोनदों।
ओम नंगौ नोंथां।
लोगोसे नोंथाङानो बुंलांबाय जे माखासे रासायनारि मुलि बाहायनायनि जाहोनावहाय हाफ्राबो गाज्रि जानो हमबाय नोंगौ ओ बेफोरबायदि रासायनारि मुलि बाहायनाय आरो माखासे एम्फौ-एनला थैनायनि जाहोनावहाय माने ओ आ आबहावा बा हाखौ मैला खालामनायनि मैला खालामनायनि गेजेरजों माखासे एम्फौ-एनला आरो जिब-जुनार गारनाय बा थैनायावबो माने गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो
उम उम नंगौ नोंथां दा‌ जोंना टाइम आबो जाबाय नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा? नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।